हेलौ
औ गोजोन मोनाबिलि नों
उम गोज जोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो
दिनै बे समावहाय बर'फोरनि जानायनि सोमोन्दै लोंनो नामा इसे
खोना औ बर'फोरा औ बर'फोरा मा जानानै जानो मोजां जां मोनो बिनि सोमोन्दै जोंङो रायलायनि नोंथाङा मिथिगौना बर'फोरा मा मा जानानै मोजां मोनो
आंनि बायदिब्ला गोदो गोदाय बर'फोरा मा जायोमोन बेखौनो दिनैसिमबो बर'फोरा बाहायबाय थादों आरो बेफोर गोदोनि जानाय बर'फोरनि जानाय मुवाफोरा दिनै जाब्ला बेनि टेसआनो आलादाखा ओरैनो नोङो जेरै जेरैहाय अनला अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिनि टेसआनो आलादा खा बे अनला ओंख्रिखौ जाब्ला नोंनो दालि ओंख्रि नांलायज्लाया अनला ओंख्रिजोंनो नोङो जोबोर मोजांहै बिदिनो खामखुहाबो लोगोसे बर'नि ओंख्रि होनबोला जोङो मोनसे मोनबावो बर'नि ओंख्रिया जाहैदों सबायजों साम'जों सबाइजों दाउजों खारै होनानै बेफोरबायदिखौ संनानै जाब्ला ओरैबायदि गोथाव मोनो जोङो जाब्ला सिखारनो रोंलायलाया अनला मैगं नारजि अमा
लोगोसे आरो मा मा जाबावो
नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना संनो मोजां मोनो
जानोबो मोजां मोनो बर'नि ओंख्रिफोरखौ
बर'नि नोंथांनि बर'नि ओंख्रिनि फेभ्रेट ओंख्रिया मा ओंख्रि
आंथ' अनलाखौ जोबोद मोजां मोनो लोगोसे सबायजों दाउजों बुंनो थाङोबा गासैबो अनलाखौनो आं मोजां मोनो
अ नोंथांनि फेभरेटआ होबा अब्ला अनला अनला ओंख्रि उम
नोंथाङा माब्लाबा अनला ओंख्रि संफेरबाय ना
अनज्ला ओंसिआङो मोनसे समाव संदोंमोनब्लाबो जिहेथु बियो आंनि सेथि खेबमोन बिनि थाखायनो गोथाव जायाखैमोन नाथाय जेब ब्ला आं नैथि खेबनि थाखाय बेलाथि अनला संदोंमोन बेयो जोबोर गोथ थाव जादोंमोन आङो गुबुन जाय फ्रा आंनि अन अनला ओंख्रि संनायखौ जायफ्रा जादोंमोन बे जानायनिफ्राय आङो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ मोजां मोननाय बाथ्राफोरखौ आङो खोनानो मोनबाय बिनि थाखायनो आं बेफोरखौ खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा मालाबाफोर नों संनाय ओंख्रिनि मोजां सोरखौबा बाथ्रा बुंनाय खोना खोनाफेरबायना
औ खोनाबाय
मालाबा फोर नोंखौ कमप्लिमेन्ट होबाय ना मोजां जादों होननानै
औ गोबांथार खोनाबाय
गोबांथार खोनाबाय बेबायदिब्ला आरो मालाबा फोरो गोथाव जायाखै होनानै खोनाबायबाय
बेबायदिथ' आं खोनायाखै
अ माने बेबायदिब्ला आं सा सानो नोंथांनि संनाया जोबोर गो थाव आरो गासैनिफ्रायनो बेदिनो मोजां मोजां कम्लिमेन्टफोर ल'सो मोनो
आरो नोंथाङा साम'जों सबाइजों संफेरबायना
आं बेखौ संफेराखै नाथाय आङो बे साम'जों समबायजों जाफेरबाय आरो दायोबो जोबोर जानो लुबैबाय थादों बेखौ सोरबा जुदि जाहैयोब्ला आं बेखौ जानो जोबोर गोसो दाबायदियाव सोरबा हरनि बार'थायावबो जिनै रिंगायावहा जुदि सोरबा आंखौ साम'जों दाउजों बा साम'जों सबायजों सोरबाफोर जानो लिंहरोब्ला आङो दाबायदियाव थांगोन आङो नों थाङा लिंहरबायनो नामा हेलौ
औ खोनादों
औ
नोंथाङा मिथिगौना दिनै जोंनि बर'फोरनि जानाया एसेबां ओ बुहुम नाङैनो मिथिसारजादों दिनै गोबां गुबुन हारिनि मानसि फोराबो जोंनि ओ बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानो थाखाय बर'नि हटे हटेलफोरावहाबो
अ आं मिथियामोन बेखौ जानो हागौ आं सानो आं सानोमोन बर'फो फोरालसो मोजां मोनो खोमा होननानै
उम बेफोराव जोङो गोबांथार मोननो हायो जेनेबा अनला ओंख्रि सबायजों दाउजों सबायजों साम'जों लोगोसे एम्फौ मिथियोना बर'फोरा जि फिसियो बेखौबो गोबां मानसिफोरा जायो लोगोसे ना फाम बाथोन
अ अ अ मा एम्फौ बियो
एम्फौ ओ लाथा एम्फौ होनो
लाथा एम्फौ जानो हागौ बियो जोबोर गोथाव खोमा आं बेखौ आं बेखौ थांनाय सप्तायावसो जादोंमोन नाथाय मा एम्फौ बे एम्फौनि नामखौनो बावगारनानै दङमोन नाथाय बिखौ खुगायाव सोनाय लोगो लोगो ओरैबायदि खुगायाव सोनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोथाव मोनदोंमोन नोंथां नोंथांनि माथोखौ आङो बारा मोजां खोनाफायाखै औ औ औ हसायैनो खोनाबाय दायो दोहैयो एसे थाब थाब थुब होबथा जादोंमोन खोनाबाय औ खोनादों ओ दोहैयो गेजेर ससेयाव एसे नांथा नुंथा जादोंमोन
नोंथाङा मिथिगौना बर'फोरा एन्जर जावनानै जायोमोन खुसिया गु गुदुङाव खन'नानै जायोमोन लोगोसे ओ खांख्राइफोर जावनानै
ओं बेखो आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला बेखौ जायोमोन नङा दाबो जाबाय थायो आरो बियो बर'नि मोनसे कालसारबो जानो हागौ बेयो खुसिया जानाय आरो खुसिया जायोब्ला जोंनि थैफोरा बारियो नोंथाङा मिथि ना मोनथिया जोबोद जोबोर मोजां खुसियाया जोंनि देहानि थाखाय खुसिया खुसिया खुसिया जाब्ला। खुसिया जाब्ला थैफोरा बारायो जोबोर मोजां जोंनि देहानि थाखै आरो बोलो गोराबो जायो।
उम बुंनो थाङोब्ला ब्ला गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौफोरा बा जोंनि बर'फोरा गोबां बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानि मैगंफोर नागिरनानै बि बिदिनो बायदिसिना एम एम्फौफोर नागिरनानै आरो माखासे जाथावना जुन्थुफोरखौ नागिरनानै जायोमोन होननानै मिथिनो हायो।
औ बेखो सिखार खालामनाय होननानै बुङो नामा? गोदो सिखार खालामनानै जायोमोन न'आव फिसिनाय गैयामोन सिखार खालामनानै जाबाय थायोमोन गोदो।
बेबायदिहैनो बेबायदियैनो आलो गोजोनै संसार जायोमोन जोंनि आबै आबौ आबौमोना
औ नों नोंथाङा गोदो गोदायनि बायदि गोदो नोंथाङा सिगांनि समाव थांफिननो मोनोब्ला नोंथाङा सिगांनि समाव थांफिनगौमोन ना ना फिउचाराव थांगौमोन नोङो।
हानोब्लाथ' सिगां समाव थांफिनगौमोन जिहेथु सिगांनि समनि जानाय लोंनायानो आलादाथारमोन ना?
औ सैथो बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा गोबां मानसिफोरा इयुनाव थांनो नागिरो नाथाय इयुनाव थांब्ला बेवहाय जानाय लोंनाया बो मोजां नङा जोङो गाव गावनि देहाखौ थाबनो फोजोबना लानायसो जागोन इयुनाव थांब्ला नाथाय जेब्ला जोङो सिगाङाव थांफिनगोन आजौ आजैनि समाव थांफिनगोन अब्ला जोंनि देहयाबो थिख थागोन आरो जों जोङो गोदो मा बायदिमोन बेखौ एक्स प्लर खालामनो हागोन।
औ नंगौ नंगौ। नारजि जों थारिल फस्ला बेफोरखौबो जायोमोन ना जोंनि बर'फोरा।
जायो दाबो जायो नोंथाङाबो जादोंदां माथो दिनै मोनायाव।
थावमोन।
अ अ दे बिदिब्ला जोङो बे रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै। ना मा बुङो नोंथां?
रायज्लाय जाबावगोन नामा एसे लोगोसे मैखुन मैखुनफोरबो जायोमोन ना जोंनि बर'फोरा
मैखुन औ
नोंथाङा आं बुंनायनि फिसियाथ' आं बुंनायनि अन नगायै नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा बर'फोरा मा मा जाबावोमोन बर'फोरनि जानाय लोंनाया मा बायदि बावमोन।
बर'नि जानाय होननानै बुङोब्ला आं दिनैबो गोसोखाङो दाबो गोसो खाङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला जोङो गांजेमा बाथोन मोनजायो हाय हाय बेसेबां गो थाव बेखो बेखौ नोंथाङा बावगारनानै दङमोन नामा? मा
बावनानै दं नोंथाङा गोसोखांहोबाय।
औ आरो नोंथाङा मोनसे बुस्थुखौबो मोनसे बाथ्राखौ बावगारनानै दङ नामा। जे जेब्ला ना जेब्ला नाफाम बानायो अब्ला गोदोनि समावहाय जोंनि आजौ आजै आबै आबौ आबौमोना औवायाव सोनानै नाफाम बा नायोमोन आरो बिनि थावनाया बेसेबां गोथावमोन।
नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ। नाफामखौ ना गोरानखौ देना ला नानै थास'जों उवालावहाय देदोंमोन बा दिं सियाव देयोमोन। देनानैहाय औवा हासुं फोराव सोनानै खाथेनानै दोनो बा ओ हायाव फबनानै दोनोमोन बेबायदिनो नाफाम जायोमोन। आरो बेबायदिनो जायोमोन बर'फोरा आरो बियो बर'फोरनि मोनसे मोजां सिन्थार जानाय होननानै जोङो मोनथिनो हायो।
नों नोंथांनि बायदिब्ला नाफामखौ बानायनानै बेसेबां गोबौ दोननांगौ ओमफ्राय जानांगौ?
आंनिब्ला से दानसो दिन जागोनदां बिनि उनाव जायोब्लानो जों जाजागोन एसे औ फेसेवनायबायदि खालामोथ बायदि खालामनानै जो जायोब्ला जानो हायो आरो दिनै जोङो बांथार बर' फोरनि जानायनि सोमोन्दै जोङो सोलोंनो हाबाय राय्लायनो हाबाय बेनिखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
नोंथाङाथ' जोबोर जानायनि सोमोन्दै जोबोर एकस पार्ट नोंथाङा रोंथारो
औ।
ओं। औ गोजोननाय थाबाय। बिनानावनिसिम
हामबायसै।
औ।